नोंथां खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिबाय नोंथां अ दा औ दा ओ नोंथाङा ओ सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ दा नोंथां माने ओ मोनसे आयदा सावरायनो थाखै नोंथांजों आखायाव लादों आरो दा नोंथांखौ आङो आ बेबायदिनो आ आबहावा मैला जानाय गुबुंनाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा सावरायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ दे होमबा नोंथां
औ आसाम ओ आङो दायो आबहावा मैला जानायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो आखाइायाव लाबाय
औ नोंथां औ
आबहावा मैला जानाय होननानै बुङोब्ला आबहावायाव माखासे नाङि मैला मुवाफ्रा साबफादेरनाय एबा नांहैदेरनायखौनो होननानै मिथिनाय जायो
औ नोंथां औ
ओनिफ्राय बेफोर मुवा बेसादफोरा नांफैदेरनायावनो आबहावाया मैला जायो
औ
हावा मैला जानायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेराम आजारफोर जायो
औ
बेनि थाखायनो जों आबहावा गुबुंनाया मोनसे जेंना जानानै दङ
औ नोंथां
दा बे आबहावा गुबुंनायनि गुबुन गुबुन जाहोनफोर दङ बे जाहोनफोरा जाबाय माखासे मानसि बानायनाय आरो माखासेया सुबुं बानायनाय बे आबहावा गुबुंनायनि आयदाखौ गाहाय मोनब्रै बाहागोआव राननाय जायो बे जाबाय हा गुबुंनाय, बार गुबुंनाय, दै गुबुंनाय आरो सोदोब गुबुंनाय। हा गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला आबहावायाव एबा हानि माखासे मुवाफोराव नाङि मुवाफोरा सन्देरनायखौनो हा गुबुंनाय होननानै बुंनाय जायो। जेरै गिदिर गिदिर बमाफोर बेवहाय गावनाय जायोब्ला बे हाया गेब्रेङो एबा मैला जायो हायाव माखासे नाङि मुवाफ्रा हाबनानै थायो। आरो बिनि अनगायै माखासे रासायनारि हासार रासायनारि मुलि बेफोरबायाददि बाहायनायनि जाउनावबो
औ
हा गुबुंनाय जायो नोंथां। बे हा गुबुंनाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां। हा गुबुंनायनि जाउनाव हायाव थानाय माखासे जिबारि मुवाफ्रा थैनो गोनां जायो। बे जिबारि मुवा एबा जिबारि हिसाबै जोङो खानस्रि माखासे फिसा फिसा एम्फौ बेफोरखौ बुंनो हायो। आरो दै गुबुंनायनि थाखाय माखासे नानि लाइफां आरो दैनि लाइफां आरो जिवारि हमनानै लादो मैब्रुंफोर आरो माखासे ना खांख्राइ खासेव गोलेर बायदिसिना नाफोरा थैनो गोनां जायो नङाब्ला बिसोरो नोरजिया जायो। बे दै गुबुंनायनि गुबै जाहोनफ्रा जाबाय कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना रोखोमनि ओह नाङि मैलाफोर आरो आबादारिफोरा बाहायनाय रासायनारि हासार रासायनारि मुलि बेफोर नि थाखाय दै गुबुंनाया जायो दै गुबुंनायनि जाउनाव आरोबावसो मा जायो नोंथां माखासे नाफोरा बेराम आजार जायो। बिनि जाउनाव बिसोर थैलांनो गोनां जायो आरो बिसोरनि फोलेर बारायनाया हेंथा मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो मैला गोनां आदारखौनो जानो गोनां जायो।
औ नोंथां औ
बे आदाराव बिसिनाव बिस जानाय जायो बेनि थाखायनो
औ
बै मैलाफोरा बिसोरखौ फोथैनो सानो।
औ नोंथां औ
बेनि अनगायैबो बार गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला कलकारकानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो मोब्लिब दिहुननायाव माखासे खैलाफोर सावनाय
औ
आबादारिफ्रा गुवार गुवार जायगायाव माखासे हाग्रा सावनाय बेफोरनि जाउोनाव बारगो बुंनाया जायो
औ
बार गुबुंनायनि जाउनाव माखासे हां लानाय बेराम एबा खानि बेराम बेफोरो जानो हायो बै बेरामफोरा जाबाय गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि जेरै कउबारटिलजिस्
औ नोंथां औ
आरो माखासे बिगुरनि बेरामखौ जों बुंनो गोनां जागोन नोंथां
औ औ
बेफोरो जोंनि सुबुं जिउआव सुबुं दोनाव गोबां रोखोमनि बेले बेजे लाबोदों जोंनि रांखावरिखौ गोबां खहा खालामदों बेफोरबादिनो आरो नोंथां आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय सोदोब गुबुंनाय सोदोब गुबुंनायखौ जोङोबो बेखौ नास सैनानै थानो हाया मानो होनोब्ला सोदोब गुबनाय हिसाबै जोङो बुंनो हायो
औ
सानफ्रोमबोनि नांनायनि बारा दावराव जानाय जेरै मटर गारिनि सोदोबफोर
औ
बेलफोर दामनाय
औ
नाङा फाङा गोसा गोसा मेथाइफोर दामनाय बेफोरोबो दावराव जायो बेफोरनि जाउनाव सोदोब गुबुंनाय जायो बेनि अनगायैबो सोदोब गुबुंनाया बेफोरो बिरखंफोर आरो रकेट बेफोरनि खारनायाव जोबोद गुबुंनाय सोदोब जायो
औ
बेफोरनो सोदोब गुबुंनायनि गाहाय जाहोनफोर सोदोब गुबुंनायनि जाउनाव माखासे खोनानायनि जेंना बेफोरबायदि जायो नोंथां दा बे गुसुं समनि गेजेराव नोंथांजों एसेबां मानि गुवारै सोदोब गुबुं आबहावा मैला जानायनि सोमोन्दै गुवारै बुंजोबनाया गोरलै नङा नोंथां बेखिनियावनो आंनि फोरमायनायखौ दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां दा नोंथाङा आसामनि दैबानानि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन दा नोंथांजों आङो आसामनि दैबानानि सोमोन्दै गुसुङै सावरायनोसै औ दा औ औ दा आसामनि दैबानाया मोनसे ओरैबायदि मोनसे आसामनिनो मोनसे अलखद खैफोद बेखौहाय बुंनानै लानाय जासै मानो होनोबा जोंनि आसाम मा मोनसे ओरैबायदि जायगा माने ओ बियो मोनसे गाहाय जायगा आरो दिया दख्ला जायगा होननानैहाय जोङो आसामखौ गनायनानै लानाय जायो ओ मानोना दिनै आसामनि दै बानाया ओरैबायदि जाबोबाय दे माने जोंहा गोबांथार दैमाफोर दङ बिदिनो ओ फारियै बुलुं बुथुर दैमानिफ्राय जागायनानै आइ दैमा सुबुनसुरि दैमा बेबायदिनो गोबांथार ओ संकस दैमा बेफोरबायदि जोंहा गोबां दैमाफोर दङ।
दा बेफोरबायदि दैमाफोरनि जाहोनाव जेबोब्ला मौसुमि बारनि गोहोमाव अखा हानायाबो बारा जायो आरो बिदिनो ओ हाजोआनिफ्राय गंगार थाग्रा भुटान रायजोनिफ्राय फैनाय दैया जेब्ला बाना जायो बेजोंबो जोंनि आसामा दैबाना जानानै गोबांथार खहा जानायखौ दिनै नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बियो मोनसे आसामनि जाफ्लेबाय थानाय मोनसे ओ जाथाय जानानै थाबाय नोंथां आरो दै आसामनि दै बानायानो गोबांथार आबादफोरखौ खहा खालामनानै माइ आबाद फाथो आबाद बिदिनो गोबांथार नाना रोखोमनि आबादफोरखौ खहा खालामनानै जोंनि आबादारिफोरखौ गोसो सिगाबनाय गोसोआव दुखु मोनहोनाय बेखौ जोङो नुबाय थादों आरो नोंथां दा